नों खोनादोंना
अ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
ओ आंथ' दङ ओरैनो
अ नोंथाङा जुदि फ्रिबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ जागोन दे मा टपिक
ओ जोङो जोङो बर' ओ जोंनि बर' ओ जों बर' माहारियाथ मोनसे आबाद मावनानै जायो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
औ बे आबादनि सायावनो सावरायनो सानदोंमोन मा मा आबादजों जोङो रां आरजिनो हायो बा बेफोरबायदिनो बिजनेस मावनो हायो नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन आङो एकदम गोरलै जेरावबो जानाय माने मोनसे बिफांखौनो बुंनोसै आङो थालिरनि थालिरनि बागान
औ
जों फार्सटाव थालिरखौ मोनसे ओ समान बा समानावबाबो गोजौआवबाबो मोनसे जायगाखौ नायनानै जोङो फास्टआव फिसा फिसा फुलिखौ जोङो एसे गोजान गोजान बा फुट बा द' फुट गोजानाव ओ‌ लानानै हाखर जावनानै जोङो थालिरखौ गायनांगोन। थालिरथ'थ' गोबां रोखोमनि दं जायखिजाया थालिरखौनो लाबानो जागोन आरो ना गायखांनानै जेब्ला सिम फिथाइ थायनाय सम जाहैयोना ओ बै फिथाइ थायनाय समसिम ओ माने जोङो बै बिफाङा जेब्ला गिदिर जायो थालिरनोथ' देरनो देरनो बा रा समबो नाङा ओमफफ्राय बेहाय बारा खस्थ'बो गैया आरो ना बारा साब फा खालामनांगौबो गैया ओमफाय दैनि बारा गोनांथिबो गैया नालाय दै खौ‌ जों एसे होबाबो जायो मानोना थालिरा दा गावनो दैखौ सोबनानै लानो हाखायो औ बेहा मोनसे गोहो दंखायो माने दैखौ माने गोबाव समसिम सोबनानै हाखौ गिसि खालामनो हानाय बेनिफ्राय जोङो बै थालिरनिफ्राय मोननाय फिथाइफोरनिफ्रायबो रां आरजिनो हायो आरो जिहेथु दानि जुगाव गोबां गोबां रोखोमनि मेसिनफोर ओंखारदों बै ओ मेसिनफोरखौ बाहायना लानानै जोङो बैनि बिलाइनिफ्राय माने बिलाइखौ जोङो थोरसि बानायनो हायो खुरै बानायनो हायो बैबायदिखौ बानायनानै जोङो मारकेटाव माने हाथाय बाजाराव हरनो हायो आरोना आ बै थोरसिफ्रा आ गारबाबो माने हारसिंनो ओ मिथिंगाजों मिलायलाङो आरोना बे माने प्लास्टिकफोरबायदि थाबाय थाया आरो मोनसे दंबावो जिहेथु थालिरनि बिगुर थायो नङा होमबा बै बिगुरखौ ओ‌ माने बोखारनानै जोङो बिनिफ्राय जिहेथु फाइबार ओंखारो दिरुं बै दिरुं निफ्राय जोङो बेसेन गोसा ओ माने सि आ गुबुन हारिनि ओ सारि जिहेथु ओ गोबां रोखोमनि दामि दामि ओ जिब फोर बानायनानै जोङो फाननो हायो आरो औ बे आरो ना नोंथाङाबो माखासे आबादफोरखौ मोनथियो नामा जों आबादफोरनिफ्राय मावनानै रां आरजिनो हानाय
औ ओ जेरै बुङोबा जों आइजो माहारिया मावनो हानाय ओ मोनसे आबादखौनो नोंथांनो खोन्थानोसै आङो
औ दे खोन्थाहरलाय
ओ ओ जेराव जोङो मैगं थाइगं होनोबा जोङो मेसें बोथोराव होनोबा जों लाइ लाफा बेफोरखौ जोङो खदालजों जावग्लिनानैबाबो जोङो बेखौ फोनानै ओ जोङो बेखौ आबाद खौ मावनानै जोङो फाननानैबो फाननोबो हायो आरो जानोबो हायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ जोङो बै लाइ लाफाखौ फोनो थाखाय जोङो खदालजों जावग्लिनानै बा ट्रेक्टरजोंबाबो जोङो जा एवनानै लानो हायो आरो न'खराव जुदि हौवा मानसि दंबा मोसौजोंबो एवनो हायो आरो
नोंथाङा आंनो ओ गय आबाद मावनानै रां आरजिनो हानाय आयदाफोरखौ एसे खोन्था हरग्रोनो हागोन नामा? खोनादोना हेल'।
नोंथां।
औ खोन्थाहर।
ओ ओ गय आबादखौ मावनोब्ला जोङो गय गय ओ गय फिथाइखौ जों फार्स्टआवनो जावायग्रोना लानांगोन नोंथां।
औ औ।
बिनिफ्राय जोङो गय फु ओ फिथाइखौ जावैग्रोनानै लानाय उनावहाय जोङो जेब्ला गय फिथाइया एसे ओ खिलिबोगोन बा एसे देरबोगोन अब्ला जोङो बै हाफोरखौ मोजांनो हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै ओ बेफोरबायदिनो साफा खालामना लानानै बारिखौहाय जोङो बिनिफ्राय जोङो हाखर ओ जावगोन आरो। हाखर जावनानै जोङो ए से गोजान एसे एक फुट एक फुट गोजानावहाय जोङो बेफोरबायदिनो लाइन लाइन हाखर ओ हाखर जावनानै जोङो बिनिफ्राय जोङो बै गय फुलि जावैना दोननायखौ गायनो जाबाथाय जोङो ओ मास मोनथाम बा मोनब्र मास मोनब्रैबा मोनबा उदै गय फुलि जावायनो थाखाय। देरनो थाख खाय ओ‌ बिनिफ्राय जोङो बै गय फुलिया जेब्ला जायो अब्ला जोङो बे गय फुलिखौहाय हाखर हाखर जावना दोननायावहाय जोङो बेखौहाय ओ हासार गोबोर हासार हासार होयोबा एसे मोजांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ बिनिफ्राय जोङो गय हास ओ गयावहाय जोङो गोबोर हासार एसे एसे होनानै जोङो बै गय बिफांखौहाय ओ गय जावायना दोननायखौहाय जोङो एसे हा फैफानो बायदिनो ख ओ बेफोरबायदिनो हाखर जावग्रा खल थाफोरजों बा माबाफोरजों खदालफोरजों एसे मोजांनो जावखुनानै जोङो बै गय बिफांआवहाय ओ ओ जि जोङो हाखर जावना लादोंमोन बेयावहाय गायहैनाय जायो। ओ बिनिफाय ओइ बै गय बिफाङा जिहेथु एसे गोजौबाथाय लेमि बा एसे जेबो बारफोरजों बायनो हायैनि थाखाय जोङो एसे ओ गन थुनानैबो गन थुनानै खाना होनायबो जायो आरो। ओ बिनिफ फाय बिनिफाय जोंना बै गय फुलिया देरबोनो थाखाय जोंनो बोसोरथाम बा बोसोरब्रैनि उनावनो जोङो बै गय गायनायनि ओ गय गायनायनि फिथाइखौ जोङो मोनजानो हायो आरो।
नोंथांमोननिथिं ओ खोनादों हेलौ
औ बुंनो हागोन नोंथां।
ओ नोंथांमोननिथिं ओ बो गयखौ जेब्ला जायोब्ला अब्ला हाननानै ओ माने कुन्टेलाव बेसेबांसो रां मोनो फानोब्ला?
औ बेफोरबायदिनो ओ माला मालाबा बोसोरावहाय मालाबा बोसोरावहाय ओ खम मोनो मालाबा बोसोराव ओ बांसिन मोनो। ओ देग्लाय एसे बांसिन मोननायखौ नुनो थांदों ओ जेरै कुन्टेलसेयावहाय सारि हाजारसिम थांदों आरोना देग्लाय दाम बांसिन थांदों आरो।
नोंथांनि ओ नोंथा नोंथांनि बायदिबा ओ गय आबाद मावनायाव खस्थ' दंना गैया?
ओ गय आबादाव खस्थ' होनोब्ला जोङो गयखौ गय आबादावहाय बांद्राय खस्थ'खौ आङो नुनानै मोना मानो होनोबा जोङो गय फुलि जावायनानै गायनायाव समावल' सानसेबा साननै बे समावल' एसे खस्थ' जायो मानो होनोबा जों ओ गय आबादा ओ बोसोरै बोसोर फिथाइखौ होबाय थायो बिनिफ्राय जोङो ब गय आबादखौहाय एसे गायगोदान समावल' सो एसे फिसा फिसा जानाय टाइमावल'स जोङो एसे ओ हाग्राफोर दानना होबाय थानांगौ बा साफा खालामना होबाय थानांगौ आरो।
औ औ नंगौ।
गय आबादाव बांद्राय खस्थ' गैयिखौ आङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
आंनाव मोनसे सोंथि दंबावोदि ओ गय आबादखौ जोङो गय आबादखौ जोङो गोजान गोजानाव गायनानै गय बे जायगानि गाहायाव थानाय खालि जायगायाव जों गुबुन आबादफोर मावनानै रां आरजिनो हायो नामा
औ बुंफिननो हागोन नामा नोंथां
अ आं बुंदोंदि ओ गय आबादखौ जोङो गोजोन गोजान माने ला गायनानै बिनि गाहायाव जोङो गुबुन आबादखौ मावनानै रां आरजिनो हायो नामा?
ओ बेफोरबायदि औ आरजिनो हायो हानाया थालिर दंफांफोर गायनानै नों नोंथाङा जेरै थालिर दंफां होन्दों बेफोरबायदि एसे आरजिनो हायो। नाथाय बै ओ गय बिफाङा एसे गोजौ जायोबा बिनि रोदाया एसे ओं खारबोयो बेयावहाय बांद्राय ओ मैगं थाइगं बा बेलेग आबाद जानो नागिरा आरो नोंथां।
थालिरनि जायगायाव जोङो गो मैगंफोर गायनो हागोन नामा?
ओ हागोन हानाया जुदि बिफाङा बांद्राय ओ गिदिर जाबोआखैबा बांद्राय रोदा सुवाखैबा जोङो बेलेग मैगं-थाइगं आबादफोरखौबो जोङो मावनानै थानो हागोन आरो।
आं नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। आ आरो माबा मोनसेफोर सो सोंनो दंबावो नामा?
ओ समखौ नोजोर बोनानै सोंनांगौखौ आं सानासै मानो होनबा जोंना समाबो जाना फैबायना नोंथां।
औ दे जागोन होमबालाय।
औ उनावहाय सावरायलायन ओ सावरायलायफिननो मोनगोन होननानै आसा खालामो नोंथांजों।
औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै।